औ नं
खोनानो हादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे होमबा जों बरफोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ ओरैनो नोंथाङा बरफोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मा मा मिथियो अननानै फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां। जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो सबाय ओंख्रै ओ जोङो खुमब्रा नारजिजों अमाजों जेरै खुमब्रा जों ओ हांसोजों थिग बिदिनो जोङो सबायजों सामजों। खोनादोंना नोंथां बेफोर ओंख्रिया जोंनि बरनि थाखाय मैखोमै बाहायजानाय। जोङो खारै अनला जायो नङा होमबा जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय अनला जेरै खारं खारं बिबारनि अनला‌। मैथ्रु बिबारनि अनला नङा होमबा इदिनो जों गोबां ओंख्रिखौ जोङो अनला जायो जेरै अनलाखौ जोङो लाइ बिलाइनिबो अनला जायो। बेफोरबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिजोंनो रुजुजायो आरो नङा होमबा नोंथां। जायखौ जोङो सबाय सबायखौ सामजों बोरै सङो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय गिबियावनो जोङो हाखरनिफ्राय दै बबेबा फुख्रिनिफ्राय बा दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो माइखौ ला माने जोङो साम'खौ लाना फैनानै जोङो सानै सानथाम जों सोमनानै दोनो आरो बे । खौ जोङो खिगार होयो बेनिफ्राय जोङो साम'खौ जोङो साफा सुना लानानै जोङो बिनि खिथुखौ जोङो दानस'यो आरो नोंथां । दानस'खांनायनि उनाव बिनि खुगाखौ जोङो एरख'नाय जायो। एरख'नायनि उनाव जोङो बैखौ जोङो मोजाङै जोङो एवनानै लायो जोङो आ थामजि ब्रैजिबा मिनिटसो जोङो एवनानै लायो। यो बिनिफ्राय जोङो सबायखौबो जोङो सोमना दोनखायो बेखौबो जों एवफ्रामना लानानै जों बेयाव दै होनानै जेयो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जों बेखौ ब्रैजि ब्रैजिबा मिनिटनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै जोङो संना नानै जानो हाय ओ बिदिनो जोंङो जाजानाय जायो आरो नोंथां।
जों सबायाइ ओंख्रिखौ जों बिदि सङो आरो सबायजों साम'जों आरो थिग बिदिनो जोङो नारजि खौबो जोङो बिदिनो जायो नारजियाथ' बर'नि एंगार हायै नङा होमबा । नारजि अमा होनबोला जों बय बो मानसिफोरानो जाखायो बेखौ आरो जों नारजि अमाखो खौ बोरै सङो होनब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथां। ओ गिबियावनो जोङो नार जिखौ जोङो, जोङो फाथोनिफ्रायनो मोनो नङा होमबा नोंथां । जायखौ जोङो गोरान जायो । बेखौ जोङो ओ हराव फुङाव जागोनबा जोङो बेखौ हराव सोम मनानै दोनो सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो लेथ्राखौ सेबखांनानै जोङो बि दै लो लेथ्राखौ जों गारगारो बेनिफ्राय जोहों खारै एसे होना लानानै जों बेखौ एवनानै लायो आरो जों बे ओ नारजिखौ थिग बिदिनो जोङो नोंथाङा जुदि अमा बेदरजों जानोब्ला नोंथाङा दाउ बेदरजों जानोब्ला गिबियावनो नोङो दाउखौ नोङो मोननाय बाय नोङो एवफ्रामनानै लानांगोन नङा होनबा बेहाय नांगौ रोखोमनि मस्लाखौ बा ना बा सामब्राम बिदिनो हायजेंखौ नों होनानै लानांगोन बिनिफ्राय नोङो मोननायनि उनाव नोङो बिखो खौ अन बे जोंनि खारै गोदौबाय थानायाव नोङो होनो हायो आरो नारजि गोदौनाय खारैयाव होनो हायो आरो अब्ला नोङो रुइनायनि थाखाय बेयाव खारै खारदैबो जोङो इउस खालामनो जायो होयो नङा होनबा नोंथां जायखौ होयोबा जोंनि कालारिं जायो एसे ओ गोजा खालामनाय जायो बिदि खालामनानै जोङो बर'फोरा जानायखौ जोङो गोदोनि फ्रायनो नुयो आरो दासिम बो जायो आरो नोंथां । अब्ला नोंथां मोननि साइदाव हाय खारैखौ बोरैहाय जायो खारै अनलाखौ बोरैहाय जायो नोंथाङा ऐसे से फोरमायना होनो
हागोन नोंथां जोंनिजों ओ मारै जों अनलाजों अनला ओंख्रिखौ मारै सङो बिनि सोमोन्दै आं नोंथां फोरमायनोसै जाहाथे नोंथाङाथ' सिगाङावनो आंनि सिगाङाव अ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि फोरखौ माखासे जेरै सबाय, साम' आरो अनलाजों नारजि बेफोर ओ ओ नारजि जों अमा बेफोरखौ मारै सङो? मो नोंथाङा फोरमाय लांबाय थिग आंबो नोंथाङा जेरै आ बुंदों जेरै ओ अनलाजों दाउमोन ना नोंथां?
औ
औ बेखौ मारै सङो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै जोंहा गिबियावनो अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंहा अ अनला बानायनो थाखाय जाहा गिबियावनो माइरं एंखुर नांगोन नोंथां जेरै जोङो ओंखाम जाग्रा माइरं जेरै जों गोबां रोखोमनि माइरं दं माइरंआव जेरै जाहा बो माइब्रा ओ आसुम आसुमाइ इदिनो गोबां जोङो बांसिन रनजित माइरंखौ जोङो अनला ओंख्रियाव जा नाय नुयो आरो नोंथां जेरै जों माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै दोननांगोन सोमनानै दोननानै जों माइरंखौ ओ एसे बुगा होनाय नि उनाव जोङो बेखौ आरामसे थौसियाव देेनांगोन आरो नोंथां औ थौसियाव एबा थौसि एबा सिलपाथायाव अननानै जों बेखौ जेरै फिथा सिथाव जानाय बायदि जों बेखौ गुन्दै खालामना लानांगोन। बिनि उनाव जोङो बेखौ लाखांनायनि उनाव जोङो ओ दाना जों दाउ बेदरजों संगोनबा जों दाउ बेदरफोरखौ जों लाहार फाहार खालामलांनांगोन जेरै जों बांसिन बर'फ्राथ' न'खरनि दाउ बेदरजों संनानै जानाय जायो नालाय जों गिबियावनो दाउखौ सिथारनानै जों ओ आरामसे सुनानै बेखौ जोङो थाव संख्रि बानलु होनानै जों बेखौ बिदिनो ओ स्निजि जौखोन्दोसो जों मोनफ्राम दसो बेखौ जों आराम एवबाय थागोन। बिनि उनाव जोङो दाउखौ एवनानै दोनथ' नायनि उनाव जों बै उग्लि ओ उनग्लिनानै लानाय ओ गुन्दैखौ जोङो जेब्ला ओ दै गुदुं फुदुंगोन आरो नोंथां अराव गोथौआव बेयाव फुदुंनायनि उनाव जेब्ला दैया दुंगोन ना अब्ला जों बेखौ ओ जों नैबे उग्लिनाय गुन्दैखौ जोङो बे दैयाव सारनानै होगोन आरोखि ओ एसे एसे गारनानै होगोन अब्ला बियो उनाव बेखौ एरबाय थागोन गोहोआ जासेनो ओ बेखौ होनायनि उनाव जोंहा बेखौ खारै होगोन। ओ खारै होबासो जोंहा अनला ओंख्रि जायो नालाय नोंथां जेनेबा खारैया गोबां रोखोमनि दं जेरै ओ थालिरनि थालिरनिफ्राय मोननाय खार जेरै सबायनिफ्राय आरो बेसरनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जों ओ आथिखालाव नुनो मोनो नोगोरफ्राव थाग्राया खारै मोना बेनिखायनो सदाफोरजोंबो जानाय नुयो अनला ओंख्रिफ्रावबो नारजि ओंख्रिफ्राव खबबाय ओंखारबावगोन बेनिखायनो जों उनाव जेब्ला जों बेखौ देग्लिनानै लानाय ओ गुन्दैखौ हरखाङो अब्ला जोङो बेखौ आरामनो खारैजों ओ दसे गोदौहरनायनि उनाव जोङाव ओ जोंनि बे दाउ बेदर ए अखानाय बेखौ जों होयो आरो नों थां होनानै उनाव जों बेखौ नांगौखिनि दै होनानै जों बेखौ गोदौ होगोन एसे ओ नोंनि बे जेब्ला ओ नोंनि लुबैनायखिनि बिदैया जाबाय अब्ला जों नों बेखौ बिदिनो संख्रै संख्रै साखिगोन आरो गंगार दुन्दिया एबा दुन्दियाफोर होननानै जों बेखौ आरामसे साखिनानै जागोन आरो नोंथाङा आरो जोंनि बर' समाजाव गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दं जेरै नाफामाबो जोङो बर'फ्रा नाफामा दं। बर'नि दोरोङारि गनायथि मोननाय ओंख्रि जों बर'फ्रा बेखौबो जायो नोंथां जेरै नाफामखौ मारै बानायो होनबा आं नोंथांनो बेखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथां ओ गिबियावनो जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा दैमा एबा दैसाफोरनिफ्राय जोङो ना लायग्रोनांगोन जेरै ना फिसा फिसा ओ बिनि उनाव जोङो नाखौ ओ मोनबोनायनि उनाव जों जेरै नाखौ लनाया ना मावा एबा बोथिया ना फिथिख्रि नाया गोरलै गोरलै जानाङो आरो नोंथां जेरै गिदिर गिदिर जानो मोना जेरै हाथाय बाजाराव गलाफ्राव मोनो बिदि जानो मोना ओ जेरै बै फिसा हागौ मोनो थेवबो जों बाजारनिफ्रायबो लांनो हायो आरो जों बिदिनो दैसाफ्राव नागिरनानै जों आरामसे बेखौ औ फोरानांगोन आरो नोंथां जेरै गोरान जासे बिनि दैफ्रा ओ ओंखारजासे एबा फोराननायनि उनाव उनाव जोङो बेजों लोगोसे नाफाम बानायनो थाखाय ओ जोंहा थास' बिसं जेरै थास'आबो गोबां रोखोमनि दं जेरै बबा अबेबा थास'आ जेरै गोसोम दङ गुफुर दं बिनि उनाव ओ जाजाग्रा थास' दङ जाजायै थास' दं बिदिनो जोङो माखासे थारुननिबो थास' दं जेरै आं ओ दा आथिखालाव मोनबाय थानाय जेरै थास' गुफुरनि बिसं जों बेखौ उनाव ओ गिबियावनो जों नागिरनानै जों खानानै लायनांगोन। बिनि उनाव खारखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेर जोंनि बै ना गोरान आरो थास' बिसंखौ जेरै जोंहा बेखौ देनाङो आरो देनाय आबौ देयो होमब्ला जोंहा गोदोनि आबै आबौआव बाहायबोनाय जेरै ओ आखाइजों बानायनाय दंफांजों आखाइनिफ्राय बानायनाय दंफांजों ओ उवाल दंना नोंथां। ओ बेयाव जोंहा बेखौ देनाय जागोन आरो नोंथां जेरै गायेनजों देगोन बेयाव दग्लिनायनि उनाव जोङो बेयावनो खुमब्रा बोरायबो होफागोन आरो नोंथां देरनाय समाव जोङो बिखौ मो जांसे देनानै खुमब्रा बोराय आरो थास' बिसं आरो ना गोरानजों ओ गेलेनानै दनानै जों बेखौ खिजयाब्ला गेब्ले जोबोना अब्ला जोंनो बेखौ दोननो थाखाय माखासे आयजें नांगौ आरो नोंथाङा जों बे आइजेंखौ ज आथिखालाव नुनो मोन औ अर दुंग्रा अबेबा बथलफ्राव सोनानै दोननाय नाथाय गोदोनि समाव जोङो जेरै दोनबोदोंमोन दाबो गामि ओनसोलाव दोनो जेरै जोङो औवा हासुङाव दोनो आरो ओखां जेरै औवा हासुंखौ जोङो गिबियावनो लायग्रोनांगोन औवा गोरानसो जानांगोन आरो थाङा जानो मोना जेरै गोरान जों बेखौ बबेबाश्र औवा बुरखायाबो गोबां रोखोम नालाय औवा बुरखा औवा गुबै बेनिखायनो जों औवा गुबैखौसो औङऔवा बुरखानि गिदिर गिदिर गुवार गुवार गुदुं खौ जोङो लाङा फैयो आरो नोंथां बेखौ सुरि सुगोन बिनि उनाव सुखांनायनि उनाव जों बेखौ गोरान जासे खालामग बे उाव जोङो थुम थुम सोनानै दोनगोन दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ प्लास्टिकजों खाथेगोन आरो खाथेखांनायनि उनाव जों बेखौ दान मोनथामसो दोनगोन दान मोनथामसोनि उनाव जोङो जेब्ला ना बे सिंनि बुस्थुआ जोंनि बे ना गोरान थास' बिसं आरो खुम्ब्रा बोराइजों लगायनानै देनाया जेब्ला सेवगोन ना जों बेखौ अब्ला हाननानै जों जेरै थाव संख्रि बानलु हाय ओ मस्लिम स्लि जेरै दुन्दिया गंगार दुन्दिया होनानै बायदि बायदि रोखोमै जों एवनानै जानो हायो आरो बेयाव थास' बिबार
औ नोंथांनिफ्राय जेनेबा मिथिनो मोनबाय जेनेबा नाफामखौ बोरैहाय बनायो ओ नाफामाथ' जोंनि एंगारनो हायि खायद' बेयो दोरोङारि जानाय नङा होमबा जायखौ जोङो बिथा जि आइटेकबो मोनबाय नङा होमबा बिखौ जों जि आइ टिक बिमुं होनाय ज बिदिनो गंगार दुनदियाफोरखौबो जों जायो आरो नाफामा गोबां ओंख्रिजोंनो संजानाय जा यो जेरै नोङो थास'बि फोरावबो होलानानै जानो हागोन आलुफोरावबो नोङो गारलनानै होनानै जानो हागोन थिग बिदिनो मैथा ओंख्रिफोरावबो नोङो गारा होनानै ज हागोन मानोना नाफामाबबो गोबां ओंख्रिजोंनो जाजायो आरो बिदिनो नों नाफाम गोजानो नोङो फुदुंनानैबो गुदुं खालामनानैबो नों जानो हायो आरो मङाबा नोङो बाथोनफोरजोंबो नोङो ना बाथोनफोरजोंबो होफानानै नोङो जानो हायो जोंनि थाखाय बे नाफामा जोबोर गोनां आरो नाफामखौ जायोब्ला जोङो खोनानो मोनदों जोंनि थाखाय जेनेबा बेमार आजार जानाय जायफोरा मेलेरिया जाम थानायफोराबो गायो होनानै गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनो आरो बे नाफामा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जों नाफामखौ बर'फ्रा जायो आरो बे जोंनि थाखाय जाग्रा खायद' अब्ला जों गोबां खोथाखौनो जों मिथिबाय नोंथांनिफ्राय नङा होमबा नोंथां जोंनि सावरायनांगौआबो दिनै लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनानै दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंजों सावराय औ दे औ औ